औ खोना हादोंना नोंथाङा? हेलौ
औ। औ नोंथांनिसिम औ औ नोंथां। नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि लानानै फैदोंमोन आं?
नंगौ थारैनो।
औ ए नोंथाङा एसे संनाय खावनायनि
एसे सोंनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन? नंगौ दा संनाय खावनाय माने जोंनि बर'फोरनि ना गुबुन संनाय खावनाय?
बर'फोरनि संनाय खावनाय।
औ जागोन दा बर'फोरा मा मा ओंख्रि सङो। नङा होमबा मा मा ओंख्रि जायो बेखौ लानानै जों सावरायनि।
औ।
खोना हादोंना?
औ औ।
जोबोद मोजां दा
औ औ बे समाव जोङो बर'फोरनि जायफोर ओंख्रिया आंगो बेखौ लानानै सावरायनि जेरै जोङो गाहायै मोननो थाङो ओ फिसा फिसाखौ लानानै सावरायगोरनि र'। बाथोन नङा होमबा जों मा माखौ बाथोन जायो। मा माखौ फाजा जायो दा बर'फोरनि गाहायै बाथोन जानाय होनोबा जोङो आ हायाव जावनानै मोननाय जेरै खुसेेंग्रा।
औ औ औ औ नोंथां नंगौ।
ओ दैज्लां दैज्लां समाव मोनहैयो गिदिर गिदिर आरो गोजां बोथोर हाबनाय लोगो लोगो जोबनाय लोगो लोगोनो जोङो माखासे एसे गोबां बिबांनि बिदै दैनानै फिसा जायो। बे समाव एसे गांङा गुसुं गुसुं जायो बे समावबो जोङो खुसेंग्राखौ मोननो हायो। जेब्ला ओ मार्च एप्रिल जायो गांसो गोरलै जायो बे स समाव गोबां जोंङो खुसेंग्राखौ जायगा लायै जायगा हा गोजौ थानायफोराव गोबां मोननो हायो जावनानै। सोरबा दै लुनायजों मोनो नैबे दाबायदि बोथोराव खुसेग्राया गिदिर गिदिर जायो आरो। दा बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो बेफोर मोनसे ट्राइबेल हारिफोरा ओ हाग्रायाव बा गामि बिथोराव थानानै संसार जानाय हारि मानसिखाय बेफोरबायदि एम्फौ एनलाखौ जानो मोजां मोनो।
औ।
ओंखायनो सेंग्राखौ बर'फोरा सोरबा फाजा एवनानै जायो। सोरबाया बाथोन फाजा एवनानै थौसियाव बाथोन देनानै जायो। आरो सोरबाया बिदिनो ओंख्रि खौबो बुरजा मोनोबा होनानै जानायखौ जों मोनो नङा होमबा।
औ औ।
औ। खुसेंग्राखौ जों बाथोन जानाय मोनो बेनिफ्राय मोनसे आरो बर'फोरनि आंगो गो बाथोन जेरै गुमा गोथाव नोंथांमोननि ओनसोलावबो मोनोना?
गुमायाथ' गोदोनि दिनाव मोनोमोन नाथाय आथिखालाव एसे नुनो मोनला आरो खमायलांबाय बेफोर
औ। दा खमायनायनि जाहोना बेनो माने जों आथिखालाव जोंनि मावनाय आबाद फोराव गोबां पेस्टिसाइफोर बाहायो नालाय दा बेनि थाखाय खम जा बाय लोगोसे माखासे जोंनि आबहावायाव ओ नांगौ बिबांनि गैयियाव बेफोरो खम जादोंबो बुंनो हायो। दा बर'फोरा गुमा गोथावखौबो जेब्ला माइ हायो माइ हानाय समाव माइ गोमोनाव बिराद मोजाङै गुमा जेराव गोबां ओ खालारनिमोन हायो गोरान बे खालार मोनसे गोथां आरो मा खालारा जिखुनु मोनथाम मोनब्रै गाबनि जों गुमा गोथावखौ मोननो
औ औ
औ दा बेसोर बाथोन जायो आरो बेफोरनि आंगो जानाय बेजों लोगोसे जोंङो मोननो हाबावो
उम दाथ' औ औ खांख्राइ एखिं औ औ जोंनावथ' ओ दा मोनो होनबाथाय बेफोरबायदि बाथोन जाग्राफोरा
औ
गांजेमा एंखावरि बेफोरखौथ' खमायलांबाय खिन्थु खांख्राया एसे दं आरो दाबो।
गोदो उन्दै उन्दैयावनो मोनजानाय दाथ' मोनजा लानो। मोननोनो थांलाना अ नोंथांमोननि ओनसोलाव अब्ला दैफोरनि आंखाल नामा?
दैनि आंखाल नङा खिन्थु खायसे खायसे हासार बाहायनायजों माने
हासार बाहायनायजों माने बेफोर बुस्थुआ माने जोबलांनो हमदों आरो जोंनि एरियायाव। नंगौ थारैनो। ओ सिगाङावथ' नंगौ जों थानाय जायगायावबो दाबायदिनि एसे सिगां बा दा बायदियाव गोबां माने दुब्लि गेजेराव माइ गायगोन दुब्लिफोराव अंख्रा फिफाङाव गांजेमा बिदै बेफोरबायदि नागिरनानै जों जादोंमोन। बाथोन देना जादोंमोन भाजा जादोंमोन। दा माखासे बेसोर गैलियानो। जोंनि ओनसोलाव गांजेमाफ्रा बाजारफ्रावबो मोननोनो थांलिया।
मोन औ।
दा बेखौबो जोङो बाथोन जायो नंगौ आरो नोंथाङा बुंदों खांख्राइ खांख्राइखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि खांख्राइ मोननो हायो? जोंनि ओनसोलावथ' मोनबा मोनद'सो जातनि खांख्राइखौ मोननो हायो।
खांख्रायखौथ' जों मोननै रोख खोमनिल'सो नुनो मोननाय जायो जोंनि जागायाव। मा माबा बुङो आं मुंफोरखौबो एसेबां मिथिया माने। एसेबां
नंगौ। दानि मानसिफोरा नाबो गुरनो थांला नालाय एसेबां। नंगौ थारैनो। दा जोंनि मानसिफ्राथ' फ्राय फुख्रियाव फिसिनाय नङा होमबा? गिदिर गिदिर ना बेखौसो बेखौसो जानाय जायो। दा दैमाफोरावबो थांनो उसुबिदा मोनसै। माने सम गैला दानि मानसिफ्रा। सिगांनि समाव देन ओ गामियावनो थानाय हिसाबै खामानि गैयाबा जेखाइ लानानै ना गुरहैनायखौ नुयोमोन। दाबायदि समाव बबावबा दुब्लियाव सान्दुं गोसायाव ना फावना दं होननानै ओ मादैमोन आयंमोनहा जोबोद ज' ज' थांनानै ना गुरनायखौ जों नुबोदों। नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि समा खम जाबोबाय।
औ दानाथ' जि दं औ
खांख्राइया जोंनि ओनसोलाव माने सयथासो जातखौ जों नुनो मोनो। नोंथां ओरै औ ओरै खांख्राइ हारुंगा होनो जेराव जोंनि ओनसोलाव बिराद गिदिर गिदिर बियो। दाबुआबो बिराद गिदिर गिदिर। बेयो दै दाहारावबो थानो हायो आरो दै एसे दाहार नङियावबो जों मोनो आरो बेयो बेयो गुदुङावनो थायो बेबो नरमेलि ओमफ्राय बेनिफ्राय जों खांख्राइ जामिनि। खांख्राइ जामिनि
औ औ खांख्राइ जामिनिखौ नुनो मोनो जोंनावबो।
नंगौ जायफोर दुब्लियाव माने दै थाबाय थायो बेफोरबायदि दुब्लियाव जों मोननो हायो। दंग'फोराव बेयो बेबो बिराद माने गोथौ गोथौ आलिफोरखौ बा दंग'नि माथावरिफोरखौ खुरनानै थायो। बेबो बेबो जोबोद मोजां जानो। नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
औ मेलेम बरहा जायो बेबो। औ ओमफ्राय मोननो हाबावो जोंनियाव खांख्राइ लोरला होनो आरो जोंनि ओनसोलाव। माने बेहा इसेबांसिम स्ट्रेन गैया गोरा नङा। माने दाबोफ्रा गुरै जायो। बेखौ खांख्राइ लोरला होनो ओं। ओमफ्राय बेनिफ्राय मोननो हाबावो जोङो
मा होनो बै जे अन्थाइबारि दैलाम बारियाव थायो बियो फिसा फिसा एसे बाला बाला बायदिहां बिनि माबाया कालारा एसे हाथ'फ्ला बायदि खालार नोंगौ बियो
औ
दैमा गिदिर गिदिर अन्थाइ थानाय जायगाफोराव जों बेखौ गामि ओनस सोलाव जोंनियाव खांख्राइ थाफ्ला होननानै बुङो। औ बे बेबो बिराद मोजां फिसा फिसाब्लाबो बो जेब्ला दै नो बेबायदि समाव बे दैनि जोरा गोगो गोग्गो गुसु गुसु जायगायाव थां थायो नालाय दा बेसोरखौ जुदि माब्लाबा नाफोर हमनायाव मोनसननानै लाबोयो जेब्ला बेखौ जायो बिराद मोजां मोनगोन आरो गोदै मोनलायो बेख खौ जायोबाबो
औ जोंनावथ' औ
खौ मोननो खमसै आरो
औ
ओमफ्राय मोननो हाबावो जोंनियाव खांख्राइ आलारि होननाय
औ
बेबो माने एसे जारे जारेद जारेद जायो आरो दा बेबो बिराद मोजां जानो
औ
खोनादोंना नोंथां बर'फोरा बेफोरबायदिखौ माने औ बर'फोरा बेफोरबायदिखौ हमनानै जायो आरो बा
औ माने बेखौथ' ओ बायदिसिना ओंख्रिबो संनानै ज जानाय जायोथ' न' नोंथां औ जोंनि बर'फोरखौ ओ मैथाजोंबो जानाय नुनो मोनो।
खोनाया
हे हेलौ नोंथां
औ
औ ओमबा नोंथां समाबोथ' जाया नङा जाबाय
उम दसे सावरायनो हाबावगोन जोङो जिस से मेनेटसिम सावरायनो हागोन दसे सावरायनो हाबावो
औ
औ दा जोङो बिदिनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेनि अनगायैबो गोबां बाथोन भाजा जानायखौ मोनो। बेजों लोगोसे
मैथाजोंबो बांसिन जानाय जायो आरो जोंना बर'फ्रा खांख्राइ होनोब्लाथ'
उम आरो माखासे फिसा फिसा बुस्थुखौ बाथोन जानाय मा मिनथिबावगौ मोननैसो खोन थानो हागोन नोंथ
बाथोन जानायाथ' बाथोन जानायाथ थ' बेखिनियानो जोंना
औ माने जाय जायगायाव गोबां बिबांनि मो बेफोरबायदि फिसा फिसा जिबफोर मोनो बेखौसो जायो नालाय दा नोंथांमोननि ओनसोलाव नंगौ बेखिनिखौ मोनो होननानै जों आसा खालामनो हायो। आरो जोंनि ओनसोलाव मोनबावनाय मोननैसो खोन्थानो हागोन र' र समा जाबाय जों उननि समाव फिन सावरायफिनगोन नङा होमबा
औ औ दे बिदिब्ला नोंथाङा आंनि सोंथिनि फिननायखौ होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय
थारैनो आंनिफ्रायबो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
दे बिनिब्ला